अ नोंथां हेलौ,
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सि जोम गाननाय जायो नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आं गोमो, गोथां अ खायमा बिदि दख'ना गाननाय जायो लोगोसे गामसा आर'नाइ बायदि सिना गाननाय जायो नोंथां
अ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदि जानबा ओ हिन्जावसाफोरा दख'ना गाननाय जायो न' आरो हौवासाफोरा गामसा गाननाय जायो न' आम बे दख'नाखौ हिनजाव जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो न'आव थानाय समाव आइजोफोरा दख अग्रं दख'ना गाननाय जायो आरो जेब्ला हाथाय बाजाराव थांगोन एब्ला टाउनाव बेरायनो थांगोन अब्ला लांगा दख'ना गाननानै थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो हौवासाफोरनि बेलायाव नायोब्ला जों नुनो मोनोदि। हौवासाफोरा आथिखालाव न'आव थानायाव गामसाखौ गाननाय नुनो मोनो आरो जेब्ला आ हा न'नि एसे बायजोआव थांगोन अब्ला जोङो हाथाय बाजारावनो थाङा मानो एबा टाउन हाथाय बाजाराव थाङा मानो बेफोरखौ जोङो गामसाखौ गाननाय खौजों नुनो मोना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनियावबो बिदिनो आ ओ हौवासाफोरनि बेलायाव गामसाखौ न'आव थाबाल' गानाय नुयो। हे बाजार फोराव थांबोला दि गामसाखौ गान्नाय नुवा नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय हाथाय बाजाराव थांब्लाबो हौवासाफोरा गामसाखौ गाननानै थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो गोदोनायाव आर'नाइ लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि जुगाव एसे खमायनाय नुबाय बेफोरबायदि गामसा गानानै थांनायखौ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आगोलनि दिनाव हौवासाफोराबो गासैबो गामसा गाननानै बेरायहैयोमोन दा नाथाय नुनो मोना नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोर गाननाय जोमनाय ओ हमनानै ला आइजोफोरा दख'ना गानो अग्रं दख'ना आरो ओ बहाबा थांब्ला लांगा दख'ना आरो हौवासाफोरा ओ न'आव थानाय समाव गामसा बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि गाननाय सिजोमखौ न'आवनो न'आवनो दानानै गानो ना ना हाथथाय बाजाराव बायनानै गानो नोंथां?
आथिखालाव जोंङो ओ दानिया न' दानायखौ बारा नुस नुला मानो होनबा दानिया गासैबो अ बायनानै गानजोबो
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदि न'आव दानानै गाननायखौ एसे खम बिबाङै नुनो मोनो नोंथां ओ खायसे खानै न'आव दानानै गाननायखौ नुनो मोनो बांद्राय गैया होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जागोन। आरो अ हौवासाफोरनि बेलायाव हौवासाफोराल' अ गामसाखौ दानानै गा हौवासाफोर- हौवासाफोरनि गाननाय गामसाखौल' दानायखौ बांसिन जों नुनो मोनसै नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो गामसाफोरखौल' दानाय नुयो नोंथां।
नंगौ नोंथां ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा गाबनि सि जोम गाननाय जायो?
ओरैनो जोंनि ओनसोलाव अ गामसा गाननाय जायो उ गानो।
नङा ना नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा गाबनि सि जोमफोर गाननाय जायो?
गाबफोरा जोंनिया गोथां गोमो गुफुर आरो बे निला गाबनि सिजोमफोरखौ गाननाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि ओनसोलफोरनि बायदिब्ला जोंनि ओनसोलाव गोमो जेरै आइजोफोरा गोमो गाब माबाफोर फुजा फोरबो बेफोरबायदि बैसागु समाव बेफोरबायदि समाव गोजा गोमो गोथां फास्रा लानानै बेबायदिनो गोमो गाबनि दख'ना गाननानै बेफोर गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो हौवासाफोराबो गोथां गाबनि गामसा गाननानै आरो गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि गाब गाननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनावबो बिदिनो गोमो गोथां आर'नाइ लानानै ओ गामसा जि जोमनानै नुनोमोन नोंथां।
हेल'
औ नोंथां खोगासिनो आं।
नोंथांमोननि ओनसोलाव गोनोखोजों बाहायनाय सि जों गानो नामा बा मेचनजों दानाय सिजों गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो नामा नोंथां?
ओ जोंनिजों दानाया औ जिखुनु मेचिनजों दानायखौनो बांसिन नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोथां।
मा माथ्र' गामसाफोरखौल'सो बारा एसां नुबाङा मानो होनबा गामसाफोरखौ न'फोरावनो एसे एनला दानाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय खोनानो मोनोमोन जे खायसे जों गाननाय सि जोम जेरै गोमो गोथां गाब बेफोरखौ जोंनि आबै आबौमोना मा होनदों खायसे दंफांनि बिलाइफोरनिफ्रायनो बानायनानै बे गाबखौ बानायनाय जायो होननायखौ नोंथाङा खोनानो मोनदों ना
औ नोंथां ओ बिदिनो आंबो बिदिनो खोनानो मोनदों।
नंगौ नोंथां आरो गो दो जोंनि ओनसोलाव गो गोदोनि आबै आबौमोना गावनि आखाइजोंनो दानानै गोबां रेगे रेगां जेरै फारौ मेगन बायदि रोखोमनि आगर दानानै गाननायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनोमोन। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दानानै गाननाय एबा गावबा गाव आगर एरनानै गाननाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बिदिनो
नोंथाङा खोनादों ना? नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदि रेगे रेगां आगर दखना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ दायोमोन नामा गोदो गोदायनि आबै आबौमोना?
औ नोंथां बिदिनो आङो दायोमोन आबै आबौमोना।
हेलौ नोंथां
अ हेलौ नोंथां ओं आं खोनागासिनो नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव, खोनादों नोंथां? नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव गासैखौबो दख'ना गाननाय एबा हिनजावसाफोरनि बेलायाव दख'ना गाननाय आरो हमनानै ला जोङो नोगोराव बेरायनो थाङोब्ला गामसा-दख'ना गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ नोंथां बिदि बेलायाव नोगोराव थांबोला बिदि गाननाय जोमनायखौ बारा नुबांला मानो होनब्ला दानिया ओ दख'ना गाननायफोरखौ बारा नुबांला नोंथां। न'फोराव थाबोलालाय एसे औ
नंगौ नोथां, नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओन सोलफोरावबो आथिखालाव न'आव थानायांनायावल'सो दख'ना गानो आरो हाथाय बाजाराव थांबाल'सो दख'ना गाननायखौ नुनो मोनसै नोंथां नाथाय नोगोरफोराव थाङोब्ला खायसे मेचिनजों बानायनाय जेरै सुइजार दा बायदिसिनानि ड्रेस बेफोरबायदि ड्रेसखौ सोरबा लंपेन्ट बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाननायखौ नुनो मोनसै नोंथां नङा। होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथाङा
आथिखालाव औ औ नोंथां खोनागासिनो आङो जोंनावबो बिदिनो नुनो मोनसै नोंथां।
नो नामा नोंथां?
औ नोंथां बिदिनो नुनो मोन नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि सि सोम दानाय खायसे मेसिनारि मु मुवाजों सि जोम दानाय खाथि खालायाव दङ नामा नोंथां?
ओ नोंथां बिदि जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जोंनियाव औ नोंथां जोंनाव गैया इदि बानायग्रा।
बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सि नोंथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोरा नोंथाङा बुंदोंमोन दे ओ आखाइजों दानाय सि जोमखौ बांद्राय गानला होनना बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथां? बिदिब्ला नोंथांमोननि खाथि खालाथ' बेबायदि मेसिनजों दानाय सि जोमोथ' मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां? बे सि जोम खौ होनबा नोंथांमोननि ओनस सोलनिफ्राय एबा गुबुन दाबसे गोजान दागानिफ्राय लाना फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां। बिदिनो बाजारफ्राव औ नोंथां। ओ बिदिनो बाजाराव मोननाय सि जोमखौल'सो लानाय जायो।
नोंगौ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मेसिनजों दानाय दारिमिन ओरै खाथियाव गैया बेबायदिनो हाथाय बाजाराव बायनानै लानानै गानफैनायखौ जों नुनो मोनसै नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
नोंथाङा खोनादों ना? औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा बुंबाय ओ जेनबा खायसे गाबफोर ह बे गोमो थां गाब न बेनि अनगायैबो मा गाब गाब मा गाबनि आग दख'ना एबा गामसाफोर गानबावो?
गोमो गोथांनि अन गा
गोमो गोथांनि अनगा
अ गोजा ओ गोजा गानो आरो खायफा गुफुर गानो। गुफुर दख'ना गानो।
दे बिदिब्ला नोंथां स दिनैजि थाखाय जाथ' थबाय।
अ नोंथां दो गोजोन्थों नोंथां।